हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
दा ओं दा टपिकआ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव लानानै रायज्लायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
ओं जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होनोबाथ' गो ओ बयबोआनो मिथिखायो। नोंथाङा मिथिगौ ना एसे
औ गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय द ख'ना आरो गामसायानो मोनसे बयजोंबो सिनाय जानाय गानग्रा जोमग्रा जोङो दखनाखौ माबायदि बानायो होमब्ला जोङो गोदो गोदायनि समावहाय जोङो दख'नाफोरखौहाय बायदिसिना बेन्दों बेनला बिलाय फोरनि रोसिफोरनिफ्राय जोङो समायना गाब गाहोनानै
औ
औ मिथिनाय जायो। बिदिनो हाग्रा बंग्रा दावसिन दाउला बिरलायो फोरनि महरखौ लानानै जोङो दख'ना फास्राफोराव आगर दिखांनानै समायना रमायना दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना बिदिनो ओ जोंनि आर'ननाया बो गाननाय जोमनाय मोनसे बयजोंबो सि सिनायजानाय
जेन बर' हारिनि नेरसोन जेन आर'ननायाबो जोंनि सन जि आइटेक मोननाय जुग्राफिकेल मोनसे आंगो बि आर'ननायखौ जोङो ओ आलासि आलासिनो मान बावनाय सोरबा गेदेर गोलावनो मान बावनायफोराव जोङो बाहायो
बर'नि सिनायथि महरै नङा होमबा?
औ नंगौ जोंनि आर'नाइया जोंनि हारिनि बाहायनायनि अन अनगायैबो गुबुन हारिफोरखौबो आथिखालाव जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनसै। गोबां गुबुन हारि फोरानो जोंनि आर'नाइखौ मान खौ जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव नोंथाङाबो एसे फोरमाय हरदो
मानो होनबाथ' बेयो बर' हारिनि मोनसे आर'ननाइया दाथ' गुबुन हारियाबो दा बजबनानै लानो नागिरबाय मानो होनोबा बेयो जोंनि बिसोरबोथ' बे आर'नाइखो नुनानै समायना रमायना जोंनि बायदि बिसोर बिसोरनियाथ' इसबांखिनि समायना जायाबाबो माने जों जोंनिखौ नुनानै बिसोरो लानो लुबैयो आरो औ जोंनि बर' हारिनि आर'नाइया आगरफोराबो हाजोखौ लानानैनो एरनाय महराव नङा होमबा
जोबोरैनो समायज्ले थारनाय जोंनि गाननाय जोमनाया
औ बेफोरखौनो लानानै ओ गोजा गोसोम गोसोमाव गोजाफोर बेफोरबायदिनो गोथां आगर लानानै एरनाय एरनायनि थाखायनो माने आर'नाया मोनसे मेगनाव नांथाव समायना महर
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ जेरै दख'नाफोर औ दख'नाफ्राबोथ' बेबायदिनो बयजोंबो जोंनि गावनि हारिखौ सिनायथि होयो आरो आर'नाइ जा दख'ना जा गुबुन हारिया नुनानै जे सिनायो जोंनि बर' हारिया बर' हारि जोंनि बे मोनसे मा होनगोन दखना माने ड्रेस ट्रेडिसनेल होननानै सिनायथि दङना जोंनाथ' औ दख
बेंखायनो जोङो गुबुन हारिनि गुबुन गाननाय खसाबखौ गानालासिनो बर' हारिफोरा गामसा आरो दख'नाखौ अराय सम गान बाय थायोब्ला जोंनि हारि औ आरो गोबां दावगालांबावनो हागोन आरो बयजोंबो मिथिसार जानो हागोन होननानै आं सानो आरोना
औ
नंगौना नोंथां
औ नंगौ मानो होनोबा औ औ बुंलाय नोंथां
इन्दि सिखौ माबायदि आदबै दानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना
इन्दि जिखौ इन्दि जिखौथ' आं इसांखिनि दाफेराखै होनबाबो माने बुंनो हागोन दे ओ इं खुन ओ एम्फौ एम्फौनिफाय जेरै मा होनगोन बेखौ
फिथोब
फिथोब ओं फिथोब थोबग्रोनानै बे फिथोबखौ जेनेबा खुन्दुं लुसिगोन लुनानै खुन्दुं लुनानै उनाव बेखौ दायो आरो माने खायसेयाथ' मार होयो ओरैनो मिचिनजोंबो बानायो औ मेचिनजोंबो बानायो आरो औ आरो आखाइजोंबो लुयो आरो आखाइजों लुयोबाथ' बेसेनफोराबो दामा गोसा जायो मेसिनजोंनियाथ' खमावनोमोन
औ
औ बेनि उनावथ' फिथोब लुनानै खुन्दुं लुनानै दानानै इन्दि जि इन्दि जिखौ दासिगोन दानानैथ' फानबाथ' जोंहा गाव गावनि थाखायनो ओ न'नि खरसा जा मा जा ओंखारो बर'आ आइजोफोरा गाव गावनो खामायनानैबो लानो हायो औ हिन्जाव माहारिया गाव न'आव थानानैनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै फैसाखौ दिहुनना लानो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ नंगौ सिगांनि गोदो गोदायनि समावहाय जोंनि गाननाय जोमनाया गाव गाननायखिनिखौल' न'आव दानाय दानानै लानायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोराबो ओ दावगालांनाय खौ नुनो मोन्दों आरोना बिसोरो मोनफा मोनफा ओ गावबा गावनो ओ मोनसे फसंथान गायसननानै जि दानानैहाय गोबां जायगायाव गायो फानहरनानै रां खामायनाय आरो जौगानाय
औ दा औ दाथ' मेसिन मेसिननि हेफाजाब बेबो दाना दाननाय जायो माने सिगांथ' आखाइजोंनो दायोमोन दाथ' मान ओ न' न'यावनो दानानै गानोमोन दानाथ' न'आवबो दायो मानसि बो लानानै दायो खायसेया जायहा दारिमिन बायदि औ बानायना
फसंनानै
ओं फसंनानै मानसिला नानै मानसि सोनानै दानानै फान ओ फाननो हायो दानानै माने गुबुन जायगायाव हरो
आइजोफोरजों लोगोसे जोङो आथिखालाव हौवा सुबुंफोरखौबो जोङो जि दानायाव हेफाजाब होफानाय नुनो
औ नंगौ हौवा सुबुंफोरा बो दायो माखासे हौवा सुबुंफोरनावबो रोंगौथिया दङ माने हिनजावफोरनिल हिनजावफोरनिखौल नङा माने गावसिनिखौबो आरो हिनजावफोरनि गासैबो खामानियाव दानायफोरावबो रोंजोबोआनो
औ नंगौ।
औ
नोंथाङा बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि आगरफोरनि मोननैसो मुं फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन। फाइरं ओं हेल' खोनादों ना
औ औ दे बुंनाय
औ मेगन आरो हाजो आगर आरो होनदों माखासिबो
फोर दंबावो जेरैहाय मुखुर आफा दाउ बिरनाय आगर ओमफ्राय बैग्रि बि बार औ बायदिसिना दङ गोबां दङ आरो न' जोंनि बर' हारियावहाय सिगांनि आसागि बैसागो मोननि समावथ' बिसोरो दाउ बिरलांनायफोरखौ नायनाय नुनाय लोगो लोगो एरखांनो हायोमोन होननानै जारिमिनफोराव जों मोननो हायो आरो न' नोंथां
हाजोनि दाउ बिरनायनि दाउ बिरनाय खोन्थाबानो एरनाय बे। फोर बे फोर आगरफोरा दैनि दोहौ
औ
औ
बेफोर समफोराहाय आथिखालाव मोनसे जारिमिन हि साबै थालांबाय आरो ना नोंथां
औ
थाबनो जोबोर अ जोंनि गानाय जोमनाया मुहिनांथाव नङा होमबा नोंथां
औ गुबुन हारिनिफ्राय माने मेगनाव नांथाव जेरै बैसागुफोरावबो जोंनि ओ हारिमु हिसाबैथ' जों गोमो दख'ना फास्रा गोजा ब्लाउस गोजा गाननायजों मेगनाव नांनाय
औ लोगोसेनो हौवा एबा औ सेंग्राफोरखौबो ओ गामसा आरो फालि आर'नाइ खायमा बेफोर जोंहाय जोबोर समायसारनाय नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां
बिदिब्ला दोनथ'नोसैना नोंथां दे
आरो